नोंथांङा दासान्दि फ्रि दङोमा नोंथां?
औ दङ फ्रि दङ
नोंथांनि नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे गेलेनायनि सोमोन्दै एसे आयदा लानो सानदोंमोन नोंथां। नोंथां होनबा नोंथाङा एसे फार्स्टआवनो एसे सावरायना होसन नोंथां गेलेनायनि सायाव
जागोन दे नोंथां। माने जोंङो गेलेनायखौ माने जोंङो सुबुं माहारिफ्रा माने जोंङो गेलेनांगौ माने गेलेनायजों लोगोसे जोंनिया देहाफ्रा थै खारसारानायजों लोगोसे जोंनि बडिफ्रा माने फिटै थायो बिदिनो जोंङो जानानै लोंनानै जोंना उदैफ्रा माने बिदिनो जेमा बारा जालाङो बिदिनो जोंङो एक्सेसाइस जों बायदि गेमफोरखौ गेलेबा जोंङो बेफोरनिफ्राय जोंङो अनेक बिदिनो बेनिफिटस मोनो जोंङो जेरै जोंङो देहा फोरा जोंङो मोजाङै थायो बिदिनो बेमार आजारफोर जानो नागिरा जोंङो गेम फोर गेलेयोबा हमनाला जोंङो फुटबल भलिबल बायदिफोरखौ जों गेलेबा माने जोंनि देहाफ्रा बिदिनो खारनाय बारनाय जायो नालाय बिदिनो आथिं आखाइफ्रा माने एसे फ्राद फ्रिट जायो आरो। आरो जोंङो बेजों लोगोसे माने बिदिनो बायदि बायदि जोंङो ओ खेलाफोराव जों बेबो जोंङो माने थांना थानो हायो जोंङो बेफोरखौ गेलेनानै माने जोंङो साननैसो समाव माने एसे मोजां गेलेग्रा जायोबा जों एसे गिदिर लेभेलावबो नेसनेल लेभेलफ्रावबो जोंङो थांनानै गेलेहैनो हायो माने जोंङो एक्सारसाइसनि थाखायल' जों गेलेनाय जाया बेखौ जोंङो गावनि केरियारबो सेट खालामनो हायो जों गेलेनायजोंनो गोबां बिदिनो सुबुंफ्रा बिदिनो गेलेनायजों लोगोसेनो गावनि लाइफखौ दांना लानो हादों। बिदिनो जों गेलेनायखौ मोनो जोंङो बिदिनो केरियार बायदि बानायलांनो हायो। आरो जों एक्सेसाइसनि थाखायबो जोंङो खायसेया माने मावो आरो। दा जोंङो एक्सारसाइस होनोबा जोंङो बेफोरनो गोबां बिदिनो खेलाफोर दंङ बेफोरनो एक्सेसाइसबो जायो बिदिनो नोंनि केरियार दानायावबो खामानि होयो। दा जोंङो बायदिसिना स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलफोर बायदि गेमफ्राव जोंङो नुनो मोनो जि फुटबल बायदि दंङ क्रिकेट बायदि दंङ जोंङो बेफोरखौ माने गेलेयै गेले गेलेनानै एसे गोरों जायोब्ला जोंङो बायदिसिनाफोर कचिंफोर लानानै जोंङो एसे अबा जोंङो टुरनामेन्टफोर गेलनायाव जोंङो कुवालिफाइद जायोबा जोंङो एसे बिदिनो लासैनो देरलांनानै जोंङो नेसनेल लेभेलसिम सहैनो हायो आरो बिदिनो बायदि बायदि इण्डियान क्रिकेट बायदिफोर दंङ बिदिनो बिसोरो गिबिखेब गेलेनायजों लोगोसे बिसोरो गोबां गावनि खेरियारफोरखौ दाना लानो हादों। जेरै बर'निनो मुंदांखा जेरै जुलुर गेलेग्रा जेरै दुर्गा बर'मोन बेबादि हरि बर' बायदि मोना फुटबल गेले गेलेनानै माने बिसोरो फुटबलजोंनो माने गावनि लाइफखौ सेटेल खालामना लादों।
औ औ नंगौ
दंसै दा फुटबलफोर गेलेनाय जोंनो दा बिसोरो बायदिसिना गेमफोर गेलेनानै माने बिसोर गावनि लाइफखौ दाना लानो हाबाय आरो दा बिसोरो आरो गोबां बिदिनो गेमफोर दंङ जोंङो जों बेफोर गेमखौ माने इनदर आरो आउट गेमा दं आरोना इनदर गेम होनो जोंङो न सिंनि गेमखौ जों इनदर गेम होनो आरो आउटदर गेमा जाबाय जों न' सिंनि बाहेरायाव गेलेनाय गेम जोंनि इनन्दर गेमा जेरै टेनिस टेबोल ओ बायदिसिना दंङ बिदिनो बेडमिन्टन केरेम बरड चेस बायदि दं आरो बेफोरो माने इन्दर गेमाव गोलैयो माने बेफोरजों माने जोंनिया एक्सेसाइसआ एसे खम जायो आरोना बेफोर माने ओरैनो जिरायनानै गेलेनो हायो एबा बिदिनो गसंनानै गेलेनो हायो। माने बेफोर इनन्दर गेमा माने इसेबां एक्सेसाइसफोरा देहानि थाखाय मोजां नङा। बेफोर माने एक्सारसाइस बाराया इसे खम जायो बिदिनो मोदोमफोरनि बिदिनो बारल'नाय खारनाय बारनायफ्रा बिदि खम जायो आरो बिदि इन्दर गेमाव। आरो जों इन्दर गेमजोंबो जोंङो बिदिनो बायदिसिना जोंङो टुरनामेन्टफोर गेलेनो हायो बायदिफ्राव जोंङो मालाबाफोर खेलफोर जायोबा जोंङो इन्दर गेमनिबो मेरला थुरनामेन्ट बायदिफोर जायो जों बे टुर्नामेन आव बाहागो लानानै जोंङो गोबां रांफोर आरजिनो हायो आरो। जोंङो बादायलायनानै जोंङो देरहायोबा जोंङो बायदिसिना जोंङो बान्थाबो मोनबोनो हायो आरो जोंङो नामबो जाबोयो जों बे इन्दर गेमखौ जोंङो गेलेनो रोंङोबा माने जोंङो बिदिनो गोबां बिदिनो रांफोरखौ खामायना लानो हायो। आरो जोंङो नुनो मोन्दोंदि सोरबा सोरबा बिदिनो गामिफ्राव मालाबाफोर बिदिनो टुरनामेन्ट फोर होयोब्ला बिदिनो गोबां सुबुंफ्रा बिदिनो बाहागो लानानै बिदिनो गेलेनायखौ नुनो मोनो। जेरै आउटदर गेम्स फोरखौनो होनसै आं जेरै फुटबलफोरखौनो माने दायो बायदिसिना टुरनामेन्टफोर होयो गामिफोराव। बिदिनो सम सम आरो क्रिकेटबो होयो क्रिकेटफोरखौ माने जोंङो गेलेनानै बिदिनो जोङो गामिया आरो जों समाजनि नामफोरखौ जोङो खामायनो हायो जोङो मा मोजां गेलेग्रा फोर थायोबा माने जोंनिया गामिजों लोगोसे गाव गावनि मान सनमानाबो इसे गोजौआव थाङो। थिग बिदिनो जोङो गेलेनाय बायदिफोरजोंबो जोङो माने केरियार आरो जोंनि मान सनमानफोरखौ जोङो लाबोनो हायो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो गेलेनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां बेबायदिनो दा नोंथाङा जेबायदि बुङोद थांबाय जे फुटबल गेले फुटबल जा इदिनाय खारनाय जि जा खेलाखौनो होनबाय खारनाय खेलाफोर गेलेबाबो जोंहा देहानि थाखाय जोबोद मोजां नङा ओमबा नोंथां थैफोरा खास्राय होनदों नोंथाङानो होन्दोंमोन।
औ
नोंगौ दैफोरा खारस्रायो नंगौ नोंथां आगोल जिबायदि जोङो नुनो मोनबोदोंमोन जे राव ओ रावबो सुबुं गथ' ओ खुदियाफोरा न'फोराव बिदिनो जना थायालासिनो फिल्डफोराव फायना खारथिंला बायनानै जोबोद खारथिंना फायनायखौ नुनो मोनोमोन नङा ओमबा नोंथां? दा बेफोफोरबायदि नोंथांमोननि जा नुनो मोनदोना मोनाखै नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जोंथिं माने बेफोरथिं माने जोंनि दिनाव दा बिसोरो गथ'फ्रा माने बांसिन गेलेला बिसोरो बांसिन दाना मबेल गेमावसो थायो माने बिसोरो। गोदोनि दिनफ्राव माने बांसिन गथ'फ्रा बिदिनो खारनाय बारनाय फ्राव बांसिन एक्सपार्टमोन गोदोनि गथ'फ्रा माने बिदिनो होसो लायनाय नाय बायदिफ्राव माने बांसिन गोसो होयोमोन दानि उन्दैनि गथ'फ्राव माने बांसिनानो मबेलजोंसो थायो आरोना? थां बिदिनो मबाइलफ्राव बिसोर गेम गेलेयो गेम गेलेनानै बिसोरो सानफा थाला समखौ माने हगार हरो आरो
औ नंगौ नंगौ।
औ औ नोंथां। दा नोंथांमोनथिंलनाय बोरैथो गथ'फ्रा माबायदि गेमफोर गेलेयो ना बिदिनो आउटदर गेमफोरखौ गेलेयो?
औ नोंथां बेबायदिनो जे नुनो मोनो जोंनिथिंबो खायफा खानै गथ'फोरा मबाइलफोरावनो बिजि जानानै थायो नोंथां। बेफोर आगोल जिबायदि जिबायदि फायोमोन फिल्डफोराव जयैनो खारथिंला बायोमोन टाइ होनबाबो एसे समखौ होनानै दा बेबायदि नुनो मोनला नोंथां जोंनिथिं बेबायदिनो जागला मबाय जे मबाइलावनो ज' मबाइलावनो गावनि समखौ हेगारनाय जाबाय नोंथां खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा मिथिगौ नामा जे पु जोलुरखो खैजोन मानसि गेलेनाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ हागोन दे खोन्था गोन जुलुरखौ जिनै मानसि गेलेनो हायो आरो जोङो बिदिनो ओ बेयावनो किपार थायो बिदिनो बायदिसिना बेेगदारफोर थायो बायदि माने ओ दिफेन्दार बायदिबो थायो माने बेफोरो माने बलफोरखौ लाखिग्रा बायदि माने बासायग्रा गल हाबनो सायाव माने बिसोरो हाग्रा बायदिफोर थायो।
औ नंगौ।
बेफोरो माने गेजेराव थांनानै सेलायहैया आरो ना बेफोरो ओ बिदिनो एसे बेट गा जोंनियाव माने औ बिदिनो जेनेबा होबथायो आरो जोंनियाव गल जानो गोनांफोरखौ
औ
आरो बिदिनो बिदिनो गल किकुरफ्राथ' माने गलफयावसो थाखायो नालाय बिसोरथ' बायेरायाव थांनानै गेलेया आरो बिसोरो हमबाथाय माने बलाबो माने नियम दं बिदिनो फुटबलखौ जोङो दांनो होना दांनो ह दांबाथाय जोंना माने फाउल जायो
औ
बिदिनो जोङो गिदिर गिदिर फाउलफोर जाबाथाय माने जोंना दडाइरेक्ट फ्रि किक्कबो मोनो बिदिनो जोंना माने गेलेनायनिबो गोबां नियम दङ
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङा एसे मिथियो नामा फुटबल खेलानि नियमफोरनि बारै
औ नोंथां नियमाथ' बेबायदिनो जे जों आखायाव दांनो बो मोना‌ होनबाय नोंथाङा नंगौ मोना फुटबलखौ जे गुल किपाराल'सो दांनो हायो बेखौबो बेबो गलकिपारा दांनो हायो बाबो मोनसे बा बाकस दोङ नङा हबा नोंथां बे बाकसनि रुलावसो बिसोर बिसोरो दांनो हायो बाखसनि बाहेरावबाथाय बिसोर दांबाबो बिसिनाबो हेन होननाय मोनसे खेलायाव दोङ नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ हेन्दखौथ' हेन्द जानायखौ अ बेखौबोथ' हेन हमनानै बिसोरो फ्रि किक मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा बोथ' मिथिगौ जे रेपालिफोरा माबायदिखा बिदि गेजेराव खासे खारथिं गेजेराव खासे नायग्रा रेफारि थायो साइदआव खानै थायगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा बिदिनो आरो क्रिकेटनि सायाव माबा एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा
औ औ नोंथां जों माने क्रिकेटखौ जोङो माने बिदिनो क्रिकेटाव माने बिदिनो प्लेयार्सफोर थायो बिदिनो दसजन प्लेयार्स थायो आरोना
एग्र'जोन नोंथां
नों क्रिकेटखौ बुंदों आरोना नोंथां
औ औ
क्रिकेटआव एगार'जन थायो जानो नोंथां?
औ नोंथां।
अ अ बिदिनो माने जोंनिया बिदिनो बेट्समेनफोर थायो बिदिनो बे्स बेफ्राय बे खामानि मावो बलारफ्रा बल‌खुबैया इदि आरो होन बिदिनो ब माने दैया माने बांद्राय बिदिनो स्पिड एबा गोजौद्रायाव थांबा बिदिनो बियो माने वाइट जायो एबा बि बाउन्सफोरा बारा जाबाथाय बला खुबैफिननांगौ गोनां जायो आरो माने बिदिनो बलफोरनियमनाव हेक्रेटनिबा
औ
औ नोंथाङा दसे फोरमायगोन नामा
औ नोंथां जों क्रिकेटखौथ' क्रिकेट होनबाथ' जोंना बेयो नैजिनै गज' होननाय जायो नोंथां बे ओ बाखै मा होनगोन बेखौ
प्लेसखौ जोङो नैजिनै नैजिनै गजौ लानानैसो जों नोंथां गेलेनाय जायो नोंथां।
औ।
नोंथां बेयाव थागोन हानाय एमपियार होनना बुङो नोंथां दा जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा एमपियार राननायखौ, बेखानो बे सानै एम्पियार थायो सायसे लेगाव लेग एम्पियार होनना बुङो खसेखौ मेन प होनना बुङो नोंथां बे मेन बियारानावसो सोङै सोङै बिसोरो बलखौ खुगैनाय जायो नोंथां। सोङै सोङै माने माबल बलनि नामखौबो इम्पियारनो खिथानो गोनां जायो नोंथा। होनोमबास इम्पियाराबो इम्पियारा गावनि गोसो बायदि माने बलनि नामखौ खिन्थानो हाबाथाय दा जोङो गोसाब फैब्लााबो मिेडियाम गोसो खुबैनायखौबो मिडियाम फास्ट बल होनना बुंनो थाङो नोंथां। बिदि खुबैनायबो बहुद नाम दं नोंथां। दा ै बिसोरो गावनि गाव खुबैगोन बलखौ खिन्थानानैसो गावसोर खुबैनाय जायो नोंथां।
औ।
नोंथां दो जोंहा समनिबो समाबो जाबाय नोंथां।
औ।
खेलानि बागै नोंथां सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां। गोजोननाय जासिगोन नोंथाङा जे एसे सम होबाय नोंथां आंनो खेलानि बागै सावरायनो थाखाय। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
उम।